नोंथां
औ नोंथां औ
अ खोनादों ना
औ खोनादों नोंथां
औ ओ ओ आं दा नोंथांजों दावबायनायनि सायाव एसे रायज्लायनो सानदों नोंथाङा आंनो एसे टाइम होनो हागोन ना
औ हागोन नोंथां औ
औ दावबायनाय होनोब्लाथ' जोङो गोबां ओ दावबायग्रा दं जेरै जों साइकेलजोंबो दावबायनो हायो जों थाबायनानैबो दावबायनो हायो आरो ओ बास ओ बाइक जों कार ओ ट्रेन बिदिनो बिरखं बेफोरजों दावबायनो हायो जाहाजों बेफोरजों दावबायनो हायो आरोना
औ नोंगौ नोंथां औ
औ ओ दावबायनानै जोङो बायदिसिना जों मेम'रिस फोरबो जों लानो हायो ओ मोननो हायो आरोना ओमफाय जोङो दावबायनानै जों गावनि गोसोखौ जों फ्रेस खालामनानै लानो हायो आरोना गोसोखौ जों गोजोननाय लानो हायो ओ नोंथाङा एसे दावबायनायनि बागै ओ फोरमायनो हागोन नामा?
अ ओ दावबायनाय बुङोब्लाथ' नोंथां दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे जायगासिम हान्थिनाय बेखौनो बुंङो नङा होमब्ला नों
औ औ नंगौ
दा दावबायनाय बुङोब्ला बिदिनो जोंहा मेरला लामा दङ जेरै हा लामा दै लामा अख्रां लामा बा रेल लामा दा
आयै
नोंथाङा माब्लाबा दावबायफेरबाय ना?
औ आंथ' आं ओ अख्रां लामाजों दावबायफेरबाय ओ इदिनो जोङो ओ फाखा लामा बिदिनो ट्रेन लामा बायदिसिनाजों आं दावबायफेरनो मोनबाय आरो ना ओ नोंथाङा औ नोंथाङा दावबायफेरनो मोनबाय ना
आङो दासिमाव हा लामा बा रेल लामाजोंल' दावबाय फेरदों नोंथां
औ औ ओ बिदिनो नोंथाङा ओ माजों दावबायना ओ साबसिन मोनो मोजां मोनो आरोना
औ बिदिनो
दासिमनावथ' आङो गुबुन जेरै अख्रां लामा बा दै लामाजोंथ' दावबायफेरनाय जायाखै
औ-औ
बेनिखायनो बेनि फारसे बारा एक्सपिरियेन्स गैया
औ
दा दावबायनो मोजां मोनो बुङोब्ला आङो रेल रेलगारिजों दावबायनो बांसिन मोजां मोनो आरो बिदिनो बास बा बाइकफोरजों दावबायनो मोजां मोनो
औ-औ
जोंहा बिदिनो रेलगारिजों दावबायो ब्ला जोङो गोबां मोजां मोजां सिनारि नुलाङो जेरै गोथां गोथां गोथां फोथार बा हाजो लामा औ बा हाजो हाला दैमा दैसा
औ
बिदिनो गोबां समायना समायना जायगा नुलाङो जोङो।
औ दंफां लाइफां बिफां बायदिसिना बेफोर जोङो ट्रेनजों दावबायबा जों नुनो मोनलाङो आरो ना
औ आरो
औ
गामि नोगोर गोबां गुबुन गुबुन जायगा नुनो मोनलाङो जोङो रेलगारिजों दावबायोब्ला
औ
बेनिखायनो आङो रेलगारिजों दावबायनायखौ मोजां मोनो बेनिफ्राय जोङो जेरैहाय हा लामा बुङोब्ला जोंहा गोबां
बिदिनो बास दङ बा गारि दङ बा बाइक दङ जोङो बेफोरजों दावबायनो हायो आङो बासजों दावबायनोबो मोजां मोनो नोंथां
औ नंगौ
औ दा नोंथांनि बायदिब्ला नोंथाङा बबे लामाखौ खौ साबसिन मोजां मोनो दावबायनो थाखाय
ओ दावबायनो थाखाय आङो गासैजोंबो मोजां मोनो आरोना आं दावबायनो जोबोद मोजां मोनो आरोना
अ नंगौना नोंथां?
दावबायनानै आं जोबोर गावखौनो जोबोर गोजोननाय मोनो आरोना बिदिनो आङो ओ अख्रां लामानिस्राय बिदिनो हा लामा ट्रेन लामा बेफोरखौ आं ट्रेनजों बा बासजों दावबायनानै जोबोर मोजां मोनो आरो ना
औ
औ
दा दावबायनाय समाव नोंथाङा माब्लाबा हारसिङै दावबायफेरबायना
आं औ हारसिङै आं गोबां दावबायफेरबाय आरोना बिदिनो बासजों दावबायफेरबाय आरो अख्रां लामाजोंबो आं हारसिं दावबायफेरदों होमबाबो अख्रां बिदिनो बिरखङाव जोङो गुबुन लोगो मोनलाङोना सायाव गावनि गावनि बागै जोङो सेर खालामनो हायो गावनि जिरायफानाय बा सिटाव जिरायफैनाय लोगोजों जों गावनि सोमोन्दै जों एसे सावरायलांनो हायो आरोना ओमफ्राय बेबो जों आंनो बेनि बागै सावरायगोन खोन्थायो बिदि
औ दा नोंथाङा दा लोगोफोरजों बा न'खरनि मानसिफोरजों दावबायनो मोजां मोनो ना हारसिङै दावबायनायखौ साबसिन मोजां मोनो
आं आङो हारसिङै दावबायनानै जोबोद मोजां मोनो आरोना आं बिदि लोगोफोर बिदि आंनो नाङा आं जोबोर पिसफुल हारसिङै आङो सिरि सिरि खोमायाव आङो हेडफन सोनानै बा बिदिनो माबाफोर फोर भिदिअफोर मबाइलाव बिदिनो नायलांनानै आङो दावबायनानै जोबोर मोजां मोनो आरोना बिदिनो मिउजिक खोनासंलांनानै आं जोबोर मोजां मोनो
मोजाङानो नोंथांखौ जोङो हारसिङै दावबायोब्लाथ' जोङो जोंनि साहसखौबो बारायनो हायो नोंथांनि बायदिब्लाथ' हारसिङै दावबायनायानो जोबोद मोजां
औ
आंनि बादिब्लाबो हारसिङै दावबायनाया जोंनि थाखाय मोजां
औ आरो जोङो दावबायनानै गोबां नलेजबो लानो हायो आरोना
औ नंगौ नोंथां
औ बिदिनो जों ट्रेनफोर दावबायनाय बा बासफोर दावबायनाय बिदिनो बिरखं दावबायनायफोरावबो जों गोबां माबा लोगो मोनलां गोबां दस्रा दस्रा कालसारनि जोङो लोगो मोनलाङोना बिसोरबो गावसोरनि कालसारनि बागै आंनो फोरमायबाय आंबो बिसोरनो आंनि कालसारनि बागै फोरमायबाय आंनि जायगानि बागै फोरमायबाय बेबो गावनि जायगानि बागै आंनो फैबाय बिदिनो जोङो कमिउनिकेसन खालामलांनानै जोङो खालामलांनो हायो आरोना दावबायनाय समाव
औ नंगौ
औ
नोंथाङा बिदिब्ला गोबां गुबुन गुबुन जायगाफोराव दावबायहैखांबाय नंगौना
औ आंथ' गोबां गुबुन गुबुन जायगायाव दावबायबाय होनजायो दे
औ दा नोंथाङा जेनेबा जों दावबायनायनि सिगां जों मा मा थियारि खालामनांगौ बेनि फारसे एसे फोरमायना होनो हागोन नामा
औ दावबायनायनि सिगाङावनो जोङो गावनि नांगौ मुवा बेसादखौ जों थियारि खालामना लानाया मोजां आरोना बिदिनो गावनि गाननाय जोमनाय जाग्रा मुवा बेसाद बेफोरखौबो जों लांफानो हायो जेरै फिथाइ सामथाइ बेफोरखौ आपेल आांगुरजों थालिर बेफोरखौबो जोङो सानसे साननैनि थाखाय जों लानानै थांफानो हायो आरोना बिदिनो ओमफ्राय जों दावबायनाय समाव समाव जों बिदिनो मोखां सुनो थाखाय जों बाहायनाय जेरै साबोन थाव फोनग्रा बेफोरखौ जोङो लांफानो हायो आरो बेफोरखौ लांफाया मोजां
औ
नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन ना दावबायनायनि सोमोन्दै
औ दावबायनाय बुङोब्लाथ' आंबो दासिमाव गुबुन गुबुन जायगाफोराव दावबायहैखांबाय नाथाय भारतनि बाहेरा बा गोजान जायगायाव दावबायहैफेरनाय जायाखै आरो जोङो
औ औ
हादरनि सिङावनो थानाय माखासे रायजो बा जायगाफोराव दावबायहैखांबाय
औ
दा
दावबायनायनि सिगांथ' जोंहा बिदिनो थियारि जानानै थानांगौ।
औ
जेनेबा जोङो जाय जायगायाव दावबायहैगोन बिनि बोथोरखौ नायनानै जोङो गाननाय जोमनाय लानो हायो। बेनि ओमफ्राय जोङो जेनेब्ला जोंनि देहाया जाहाथे थिगैनो थायो दावबायनाय समाव। बेनि फारसे साननानै जोङो मुलिफोर लाफाखानो हायो। बेनिफ्राय जोङो जुदि हारसिङै दावबायो। अब्ला जोङो जों जोबोद हुसियार जानानै थांनांगौ जायो। मानोना आथिखालाव गोबां सिखाव दाखाद नि अनजिमाफोरा बांनो हमदों।
औ औ नंगौ।
बेनिखायनो जोङो गुबुन जायगायाव दावबायोब्ला बेनि फारसे सांग्रां जानांगौ आरो।
औ औ उम आरो नोंथाङा दावबायनायनि सोमोन्दै आंनाव माबाफोर सोंनो दं नामा?
औ नोंथाङा दा इयुनाव बहाबाफोर दावबायनायनि थांखि दङ नामा?
औ आंनाथ' इयुनाव दावबायनायनि गोबां थांखि दङ। जेरै ओ जापान जाहैबाय साउथ करिया बिदिनो आमेरिका बायदि बायदि जायगाफोराव आंना दावबायनायनि ओ गोबां सिमां दङो आरोना।
अ नंगौना नोंथां?
आं मानोना दावबायनानै आं जोबोर मोजां मोनो गावखौनो गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनो आरो। खोनादों ना नोंथां?
औ खोनादों नोंथां औ।
औ ओ नोंथाङा ओ फेमिलिजों दावबायफेरबायना?
औ नोंथां दावबायफेरबाय।
औ नोंथां आंनो नोंनि फेमिलिजों दावबायनायनि सोमोन्दै एक्सपिरियेन्सफोरखौ एसे फोरमायनो हागोन नामा?
औ आङो। न'खरजों दावबायनाय समावथ' आङो जोबोद रंजालांदोंमोन। मानोना न'खरजों दावबायोब्ला जोङो न'खरजों टाइम स्पेन्ड खालामनाय बेफोर
औ
बेफोरनि थाखाय जोबोद मोजां मोनो। लोगोसे न'खरनि मानसिफोरजों दावबायोब्ला बिदिनो जोंहा जेबो गिनांगौ फैया आरो।
औ औ दे होमबा नोंथां ना ओ जोंना टाइमाबो जाबाय नोंथांजों दावबायनायनि सोमोन्दै रायलायनानै गोजोननाय थाबाय आरो ना।
औ दे नोंथां बिदिब्ला।
औ दे।